हेल' औ औ खोनादों दे औ औ खोनादों खोनादों औ
औ औ अब्ला नों थाङा दायो मा खालामगासि
आङो दायो दङ ओरैनो दङ
अ
खोनादोंना
अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ दे बुंलाय
हेल'
औ हागोन हागोन हागोन हागोन खोनायाखै ना
खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों आं खोनादों हेल'
हेल'
औ औ खोनाथाराखै नामा आंनिखौ हेल' हेल'
थांनिखौ मोजां खोनाफैयाखै
अ दालाय खोनाबाय ना खोनाबायना हेलौ